हेल' ओ खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आंथ' दायो ओरैनोसो दं नोंथां।
अ' माबाफोर मावनांगौ दं नामा नोंथांनिया?
मावनांगौथ' जेबो गैथ'वा नोंथां।
अ' होनबा आङो दसे समजों एसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै।
औ रायजलाय जायो नोंथां
औ बे टपिक बे टपिका जाहैबाय संनायनि बागै एसे सावरायदोनि
औ माने ओंखाम ओंख्रि जायखिजाया संनाय आरो माने ना। औ
ओंखाम ओंख्रि संनानै जोङो माबायदि मुलाम्फा एबा माबोरै माबायदि दिन्थिफुंनो हायो बेनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा औ दे बिदिबा खोन्थालांदो नोंथाङा।
औ संनाय होनबाथ' जों सोलोंना लाथारनांगौना नोंथां। मानो होनोबा जोंहा मालाबा अयबास जों रावखौबो माने सा जेब्लायबो रावखौबो मोनबाय थायाना जोङो मालाबा समाव हारसिंबो अबेबा हान्थिनांगौ जायो बे फ्राव जों संनांगौ जायो। गुबुन रावखौबो मोनबाय थायाथ'
औ औ
ओंखाम संनायनि बेलायाव जोङो ओंखाम संनो होनबा माइरं माइरंखौ नांगौ जायो। मा सा मानसिया साबैसे बिनि बिबांनि जों माइरंखौ नां लादो ओंखाम दोआव ओम ओ लानानै जोंहा ओम बेखौ माइरंखौ सुनो थाखाय दै होदो ओंखाम दोयाव दै होनानै सुदो आखाइजों सु माबादो एसे लगायनाय बायदि खालामदो।
औ औ
ओमफ्रायो जोंहा दैखौ स गार-गारदो ओमफ्राय बिदिनो खननै खनथामहालागै सुबाथाय जोंहा माने बे माइ माइरंनि मारफोरा माने खारजोबो आरो माबाफ्रा लेथ्राफ्रा खननै खनथाम सु संनानै जोंहा बेयाव नांगौसिबां बिबानि दै होदो ओंखाम मोनजासेनि सोरबाबा बिदिनो आखाइ ओरै होनानै लोमजासे होयो। बिदिनो आरो थोजासेबां होबानो जायो आरो जखानि ओं थोजासेबां होदो। होनानै जोंहा अराव संदो। माबायाव अरदाबाव होदो खौ ओमफ्रायो अरखौ सुना होदो आरो। आराम सुनानै हो दो बिदिनो नों अर खौ मोजां सुना होआबा अरा मोजां सुना होआबाथ' ओंखामा खामगोनबो बियो खामगोनबो बियो ओमफ्रायो गोथांबो जागोन बियो। बेनिखायनो अरखौ मोजां सुना होनांगौ आरो।
औ
अरखौ मोजां सुना होदो बिदिनो
उम उम
गोदौ-गोदौखांबा-गोदौखांबाथाय ओमफ्रायो गोदौखांनानै गोदौखांबाथाय अरखौ बोस्राना होदो। अरखौ बोरसानानै अरखि खौल' दोनदो माने सोरोम थाखाय आरो ओंखामा। अ अं अब्लाना ओंखामा गोदौखांनानै बिब्दिनो जि मिनिटसो अरखौ बुरसानानै अरखियाव दोनबानो बेयो सोरोम खाङो आरो
औ औ
दानि आरो गोदोनि संनायाव बिराद फारागखौ जों नुहुरो
औ औ
गोदोथ' जोङो गेस होनाय गैयामोन
औ
जोङो अरदाबावसो संनांगौ जायोमोन गोदोनि आबौ आबैमोना नाथाय बिराद एसे बिराद माने एसे खस्थ' दंमोन आरोना इयाव
औ औ
मानो होनोब्ला जों बनखौबो नागिरनांगौ
औ औ
आरो अरदाबाव संनाय मानेथ' खस्थ'खा गरम गोलोमनाय
औ
ओमफ्राय दानि आथिखालनि मुगायावथ' इजि माने गोरलै गोरलै आदबैनो जों संनो हायो गेसनि दारै आरो बेयावबो मा जोङो गेसाव संनोबा गेसाव संनो थाखायथ' जोंनो कुकारावसो संनांगौ जायोना खुकार
औ औ
कुकाराव जोङो माइरंखौ लादो
औ
बिब्दिनो नांगौसेबां बिबाङै लादो दैखौ नांगौसेबां बि बिबांनि जखानि होदो ओमफ्रायै बिदिनो सुगारदो खननैसो सुगारदो आरामनो बेनि उनाव आरोबाव दै होनानै नांगौसेबांबो जखानि दै होनानै जोङो खुकारखौ खोबनानै मारिनानै गेसाव थिखोना होदो गेसखौ लगायना होदो
औ औ
बिनि उनाव जोंहा गेसखौ लगायना होबाय नालाय गेसखौ सोरबाबा खनथाम सोरबाबा खनब्रै
औ
नै सोदोब मोनसे गाबफहैयो आरो जे अब्लाना औ बे मोनथाम सोदोब खनथाम सोदोब बा खनब्रै बे सेबाङाव जोंहा ओंखामा मोनो सोरबा खनथाम सोरबा खरब्रैयो मानो होनबा सोरबा गिफि एसे गुरै जानो लुगैयो। सोरबा एसे गोरा जानो लुगैयो उम बिदियावनो सोरबा खनथाम गाबफैयो सोरबा खनब्रै गाबफैयो आरो
औ औ
बिदिनो जोंहा बिदि खनथामबा खनब्रै गाबबाथाय ओंखामा मोनबाय आरो माने बास जाबाय उ दसे थानानै जानो हाबाय माने
औ औ
बिब्दिनो आथिखाललि बिदि गेसनि संनायाव जोंहा जेबो खस्थ'खौ जों नुहुरा आरो माने
औ औ
जेबो बनफोरनिबो गोनांथि गैया जेबो गरमबो अरबो सुना होबाय होबाय थानाङा। बास गेस खौ लगायदो ओंखामखौ जा कुकारखौ जानदो ओमफाय आरामसे नों बहा थायो थादो ओमफाय जेब्ला गोम खांगोन अब्ला बन्द' खालामफैदो आरो होनबानो जाबाय खस्थ'आनो गैया आरो माने दानि
समावहाय आरोना?
उम ओंख्रि संनाय बेलायावबो बेनो
औ
ओंख्रि संनाया होनबाथ' जोंहा ओंख्रिखौ ओंख्रिया मोनसेल' जाया नालाय गोबां रोखोमनि जायो जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव अनला दाउ सबाय सबाय साम' नारजि अमा नाफाम
औ
बिदिनो गोबां दं आरो गोबां रोखोमनि मैगं दालि आलु बेफोरबादि संनो थाखाय जोङो आयदाया गुबुन गुबुन जायो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि संनांगौ जायो। जेरै आलुखौनो होनो आलुखौनो गोबां रोखोम रोखोमनि संजायो जोंहानि रुनानैबो जाजायो ओंख्रि संनानैबो जाजायो भाजा एवनानैबो जाजायो
जहलबो जाजायो
फ्राय खालामनानैबो जादों जायो औ बिब्दिनो गोबां मैगं दं जों गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ गोबां गुबुन गुबुन आयदायै संनानै जानो हायो आरो बबेखौबा ओंख्रि बबेखौबा रुनाय बबेखौबा फ्राय खालामनानै
औ औ
बिदिनो जों संनायखौ रोंनाया गोनांथार आरो
औ औ
मानोना मालाबा समाव जों बबेबा गोजान लामा हान्थिबा जों फैसा थाखा गैयाबा गाव गाव हानो संनानै जानांगौ जायो। बेफ्राव नों रोङाबाथ' रसा नांनानै थैनांगौबो जानो हागौ
औ औ
बेनिखायनो रोंथारनाया गोनांथार आरो
औ औ
नोंथाङा संनायनि बेलायाव मा मा ओंख्रिफोरखौ संनो रोंगौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ रोंगोन नोंथां ओ संनायनि बेलायाव ओंख्रिफोरखौ ना बिदिनो ओ नारजि अमा अनलाजों दाउजों बेखौ एसे रोंगौ आरो ना आंनि मिथिनायाव आं अनलाखौ होनग्रोनोसै
औ दे खोन्थानो हागोन
थ' जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायोखौ मिथिखागौ सिगां माइरंखौ जोङो दैजों एसे मोजां साफा सुनानै आरोना एसे साखोन सिखोन सिखोन खालामनानै बेखौहाय दैयाव दसे सम बेखौहाय ओ गामला एबा खुरैफ्राव बेखौहाय सोमना दोनगोरो आरोना दसे सम बिदिनो बा द' मिनिटसो आरोना बिदि खालामनानैसो गुरै खालामनानै बेखौहाय मा ओ अन गायहेनाव माबा देनाय जायो आरोना गुन्दै खालामो बेखौहाय हयथ' बेखौहाय दानि टाइमावथ' औ मेचिन दंसै आरोना बेखौहाय उग्लिनो औ मिक्सार उनग्लिनो थाखाय। ओ गुबुन गुबुन आरोना बिजि खालामनानै बेखौ जायखि जाया बेखौ गुन्दैल' नांगौ आरोना गुन्दै बेखौहाय दैजों एसे मिक्स खालामगोरनानै एखौ साइडआव दोनथ'नानै जेब्ला ओ अराखौथ' नांखागोन संनो थाखाय
औ नोंथां नंगौ
अराखौहाय बिदिनो फुखांनानै साराय एबा जायखिजाया बिदिनो संजाग्रा आइजें लानानैहाय बेयावहाय ओ संख्रि बानलु सिगां होग्रोनानै ओ बेखौहाय सिगां ओ मा बेदरजों संनो बेखौहाय जेन'बा होग्रोबाय होग्रोनानै उम एवफ्रामनानैहाय एसे मोजां एवनानै बेखौहाय बिदिनो हालदै मस्ला बा बायदिसिना जानांगौ बेखौ होनानै बेखौहाय ओ बे सोमनानै दोननाय माने बेखौ मिक्सार खालामनानैहाय गुन्दै खालामनानै दोननाय अनला खौहाय बेखौहाय होयो आरोना बेदरावहाय होनानै बे बेखौ एसे नांगौखिनि जखानि दै होनानै बेखौ फोमोननाय जायो आरोना बिदिनो ओ जेब्ला मोनो अब्ला बेखौहाय एसे ओ लाव लाव नोंनि माबायदि जानो गोसो आरो ना बेखौ लाव लाव जानोना एसे लाथा लाथा जानो बे गावनि खोथा आरोना जायखौ मोजां मोनो बेखौहाय ओ बिदि खालामनानै बेखौहाय ओ जानाय जायो आरोना? नारजियावबो बेबायदिनो नारजिखौ सिगां ओ बेखौथ' फाथोनिफ्राय मोननाय जायो आरो ना फाथोखौ सि लामनानै माने बेखौ गोरान खालामो आरो बिलाइखौहाय ओ बेखौहाय बेबायदिनो सोमना दोनगोरो दसे बेखौहाय बेखौहाय ओ सायनाय जायो ओमफाय बे रोदाखौ गारनानै बिलाइखौ लायो आरोना। लानानै ओ बेखौहाय ओ नार्स नारजिखौ सिगां संनानैहाय सिगां बेदरखौ एव एवफ्रामना दोनग्रो आरो ना?
औ नंगौ नों
खौ संनानै जाखिनि बेनोथ' नांगोन ओ सदा नङाबा खारै होनांगोन ना। बिनि थाखाय बै जानो लिमोनला जानो थाखाय ओ बेबायदि खालामोन बिनिफ्राय ओ मा जेब्ला नारजिया गुरै जायो अब्ला बेदरफोरखौ होनानै बिसोर मोननैजों मा नांगौखिनि जखा होनानै दै होनानै संनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
हालदैया गावनि गोसो आरोना होनानैबो जाजायो माने होनांगौ एसेब्लाबो होनांगौ आरो ना।
औ नंगौ एव बेदर एवथ्रमनायावनो एसे होजागोनदां आंनि नुफिनायाव आदा।
संना जायो संना जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
समाबो जाबाय नोंथां बिदिबो दोनथलायनोसै नामा?
औ नोंथां नोंथांजों लायरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम बो।
औ।
दे ओमबा।